हेलौ
औ आब'
ओं आगै मा खालामदों?
ओरैनो दङ।
अ आंबो ओरैनो दंथ'यो नै।
अ
ओरैनो दंबा बिजि नङाबा दैलि लाइफनि सोमोन्दै एसे रायलायजागोन नामा दासानदि मा सोलिगासिनो
औ रायज्लायजागोन।
माबोरै सोलिगासिनो दासान्दि।
दासान्दिथ' न'आवनो थाथ'नाय जादों आब' आङो फरायनायखौहाय दोनथ'नानै
ओ
बिदिनो कम्पिटार क्लास बेफोरबायदि लानाय जागासिनो
ओ अ' मा ओंख्रि जानाय
ओ सबायजों साम'
अ' मा होनदों?
सबायजों थो